औ मा खालामदों?
ओरैनोसो जिरायनानै दं नै।
ओ। ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय?
जायाखै दासो फरेखानिफ्रा फैदों आं।
आनजाद जादोंना।
आनजाद जादों औ।
मोजां हादों दा।
हाबोदोंमोन हानायालाय।
आंबो दं ओरैनो ओरैनो जाखांनानै ओरैनो गोलांलाबायदों बिसिनायाव।
अ मा ओंख्रिमोन?
ओंख्रियाथ' माबासो इस्कस ओमफ्रायो दालि बुद बेजों लाब्रा ओमफ्रायायो बानलु बाथोन ओमफ्रायो स सबाय बिमा फाजा।
ए औ औ। औ औ सफैनानै दं नै जिरायनानै ओ ओंखाम संगासिनो जिरायनानैथ' नङा ओंखाम संगासिनो आं।
संनानै संनानै जायोना अबावाफोर औ संनानै जायोना? उम उम। ओमफ्राय ओरैनो खबर सबर?
खबर सबरआथ' मोजां मोजां, ओ बेरायहैलाबाया नामा जेरावबो?
बेराय बेरायनायाथ' जेरावबो थांथ'नाय जायाखै। अखा बोथोर ना नै दा बोथोराबो दानो गाज्रि दानो मोजां।
औ औ।
एखे नैबे दैज्लां बायबानो दे औ सानदुं दुंदोंथ' आरो।
औ गोबाव थाबनानै सान्दुं दुंबा जा गरम जायो।
औ गरम जायो। नैबे दैज्लां बायबासो अबावबाफोर आराम मोजां जायगायाव बेरायहैनो हैैनांसिगोन।
औ।
उम।
जोंबो बेरायनो लादोंमोन बोरै जागोन थाय थांनो मोनगोन ना मोनला जाखो।
औ।
सात थारिखआव लादोंमोन बेरायनो।
औ औ। उम, ओरैनो नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव ओरैनो मा खालामनानै थानो मोजां?
आंथ' ओरैनो‌ थानाय समाव फ्रि समाव बिदिनो
मोसानाय
ओ। माबा सल' बाथाफोर जेरै सल' बाथाफोर सल'माफोर ओरैनो खन्थाइ जि फरायनो मोजां मोनो आरो।
बिदि लेखा फरायनो मोजां मोनो आरोना? ओ होमबाथ' मोजां।
आरो सम सम बिदिनो सर्ट बिदि माबाफोर नायबाय।
मुभि सर्ट माबा ओरैनो सुंद' सावथुनफोर नायलाबायबाय औ औ। आंबोथ' मोजां मोनो बे सल'मा रायथाइ खन्थाइ फरायनो आंबो बिराद मोजां मोनो।
औ।
जै फरायना मुहुनि नांबाथाय दोननोनो बायो। मोजां मोनो आंबो बिदिनो थानाय समाव ओरैनोथ'
औ।
माबा नङा आरो मा होनोमोनलाय गोसो गैया आरोना। ओरैनोथ' दामनाय देनाय
मा नङा आरो ना गोसो गैया आरो बांद्राय। ओमफाय ओरैनो खन्नायाव मोसानायफ्राव गैखाया जाखाथारा। ओम ओरैनो बेनो आरो ओरै थाबा बिदिनो फरायनो माबा खन्थाइफोर फरायनो सल'माफोर फरायनो मोजां मोनो ओरैनो
औ औ गोजोन बुं औ ओ ओमफ्र जोंथ' बर'नि सोदोब बाख्रिफोर सोदोब बाख्रिफोरनिफ्राय बुंबा मोजां जाबावगौमोन खोमा ने उमहो लेखाफोरनिफ्राय गोथौ गोथौखौ आराम नायनानै बुंजागौमोनलै नायनानै थख' थख' थख'नो बुंबा ओ मोजांसिन जागौमोन साबसिन जागौमोन। ओ सिगाङावनो जोङो माबायाव सोंहरग्रोनानै बुंलायग्रोनांगौ।
औ दाथ' जों रायज्लायनायाथ' ओरैनो सरासनस्रा जों रायलायबाय थाग्राखाना नाय जों गोथौ गोथौ मोजां मोजांसि सोदोबखौ बर'ननो हो रोङाखै आरो जों ना
औ औ औ औ बेफोर नोङाबा थालांजोबसिनसो औ।
ओरैनो जानायफ्रालाय नों मा
ओंख ओंख्रिखौ औ बर'नि ओंख ख्रिफोरना ओ बर'नि ओंख्रियावथ' नारजि अमा बेदर थाबाय। आ ओमफायो अनला मेवा। अनला दाउ थाबाय आ ओमफायो ओ सबाय खारै
औ
फायो खुमब्रा दाउ बेदर।
हाब बे बेखौथ' आंबो गोथाव मोनथारो खुमब्रा दाउ बेदरखौ।
औ मैथा ना। आ ओमफायो बे नाफाम बर'नि नाफाम।
नाफामाथ' गोथाव नाथायबा आं नाफामखौ जाया आरोना। उम ओरैनोथ' नाफामा जोंना मोजां।
औ नाम जादाखा नाम जादाखा औ आरो जि आइ टेगआव हाबबाय बियो बर'नि जाग्रा ओमफाय
उम खाथियाव माबास सोदोब खोनादों माथो बिरादनो औ उम
ए बाहेरानिखौ खोनाफानाङानो
खोनानाङा आरो उम बे जायगायाव खाथियाव थानाय सोदोबफोरखौ हाबनो नाङा खोनानाङा होन्ना
औ औ औ
जाला आंनाबो आरजिनायानो खम खम फैथारो दाना जाथारा जोंनि रायलायनाय जोंनि रायलायनाय सोदोबफोरा माने
बांसिनै माने ओंथि गोनां जाया। बांद्राय बां बौ बानबुंथाय गोनाङानो जाया ओ नों मानिस सायाव रायलायनांगौ बिनि सायाव फार्स्टआव बुंग्रोदो बिनि सायाव रायलायलांदो होमबा मोज
उम उम दा बेफोर जोंना दानख्रेब दुंख्रेब दानख्रेब दुंख्रेब एसेल' जाहैयो आरोना उम बिदि
औ साथ थिंहैनिसै आं खिथरखो नुनो मोनो औ
जोंना ओरै माबायाव मोनथ थिखाबाय नो मोनथिखाबाय खोमा नोगोर नोगोर होननाङोलै जोंना
नोगोर नाङो ने
उम खाथियावनो नोगोरद्राय नङा आरो नोगोरा नाङो खाथियावनो जायो जोंना
अ आमफाय बबे डिस्ट्रिक्टनि मोनलाय बावलायलांबायस
जिल्लायाथ' जोंनाबो बे माबायानो चिराङानो उम चिरां जिल्लानि खाथिनि फैखांबाय खोमा ओरैजाय बिरांगावफोरथिं
अबे जाइदजों होनदोंमोनलाय अ थांखांबाय थांखांबाय औ
ओरै मेलला मान नोंसिनिथिं ओरैजाय बिराद मानसिजों मेरला मानसिजों रायलाय हरबाय आं ओम बांसिन साब्रै साबासो जाबाय आरै रायलाय हरनाया सोरजों सोरजों रायलायहरनाय जाखोथाय
औ
मेलला रायलायबाय
मा रायलायनायफ्रा माबायदि रायलायो
रायलायनायाथ' बिदिनो बांसिन जोंना बेनो मा ओंख्रि जाखो मा माखो बिदि सोंनाय आरो
औ
ओरैनो जों अबबा अबबा आयदानि सायाव सावरायनानै रायलायनांगौ जोंना बिदि आयदानि सायावबो बांद्राय खोथा फैयाना जोंना
खोथा फैया औ
बे आरो नङाबाथ' जों मेर
औ आरजिनो हागौ औ ओ बे बिजाबफोरखौ लाफानानै आराम थख' थख' थख' थख' थायोना बेखौ' थख' थख' थख' थख' औ बुंनानै बर'नि सोदोब बाख्रिनि सायाव रायलायनोसै बिदि होननानै बुंनानै रायलायनो हायो बेखौ बिदि बुङो एखौ इदि बुङो
होम
मेल्ला दङ औ नों माबाफोर मावो नामा
मावनायाथ आङो दाथ ओरैनो माबासो बैयाव मा होनोमोनलाय इंराजि इंराजियावथ बर बरआव मा बुङोथाय बेखौ माबा सिकुरिटि सिकुरिटि थायो आरो
अ अ अ औ मैया मोनायाव रायलायनाया औ मोनसे बुजिनाय
बरनि सोदोब मा ओंखारो
औ बेखौ मा होनो दिवथि नेग्रा ना होनो नेग्रा गेदेरावथ मास जाबावगोन नङा नङा नङा ना नङा
बे आरो बे खाथियावनो मावो आंबो दानबान्थाया बारा बुरजा नङा एसेल बुरजा मोनाना ना बेयाव
ए जायो जाखिनि मोनो
ओरैनो थास्लायस्लाय ओम ओरैनो थाबा माबा जायोना बेखार जायो ओंखायनो मावला मावथुलाबायबाय ओरैनो ओरैनो जि थाखोल पास जादों आं जि थाखोल पास जानाय
उम बिनिफ्राय लाफिनासै होमबा
औ लाफिनासै ओइ माबा मा होनोमोनलाय माबा टुवेल्भ होदोंमोन माबायासै उथ्रिसार उथ्रिसार जा उथ्रिसार जानो हायासै आरो बेनिफ्राय गैला ओमफाय दा माबाथनाय जायासै आरोना
औ औ औ
उम
ओरैनो फिसा खाबैसे दङ नोंसिना
जोंनाथ‌ ओरैनो नखराव आइ थाबाय औ आइ थाबाय ओमफायो बिब सानै दं हाबा जाजोब्बाय ओमफय बिदा देरसिन सासे बेबो हाबा जाबाय ओमफ्राय आंनि फंबाय सानै दं आं ओमफफ्राय गासै जोङो द जोन जायोमोन आरोना द जोनाव दा जोङो माख माखासे बिदा देरसिनो उम बिदा गिदिराबो आलादा जाबाय हाबा जाबाय नालाय बिबफ्राबो हाबा जाहैबाय साथाम गाखाबाय उम औ स्निजन जायो जों बिमाजों ओमफ्राय दा आंनि फंबाय सानै दं ओमफाय आं ओमफाय आइ आरो
जोंना ओ बा जन जायो औ बिमा फिफा फिफा थाबाय ओमफैयो बिब दंमोन हाबा जाबाय बे गैला ओमफाय दा साबा दङ आरो ओमफाय बिनानाव सानै दङ आं
उम बिनानाव उम उम बिनानाव फा हाबा जाजोबाखैना
ओहो हाबा जायाखै दासो आरिमु जालिया औ औ होगासिनो औ नैबे दानि ओ जिनै थाखोखौ उथ्रिसार जानानै गोदान लाफिन बाय आरो औ गिबियाव बियो गिबि गिबि खोन्दोआव ओमफ्राय आं नैथि खोन्दोआव आरो
नों नैथि खोन्दोआव ना दे मोजां
ास
फरायाबाबो जेबो जायालै दानि दानि जुगाव
औ औ बेबो बेखौनो साननानै फरायनांगौ फरायनायनि गेजेरजोंसो ओरैनि लोगोफोरनि खोथा मोननाय बायनानै माबायदि माबायदि सोलिनांगौ बिनि बिनि बिबुंथि मोननानै एसेब्लाबो आलद
औ औ गियान गियानखौ मोननो हायो आरो ना मोजां एसे एनै रोंबाबो नोङो आलादा जों दस्रा दस्रा फालांगिफोर मावनानै जानो हायोना नोङो मुंबो सिनायनो रोङाबा दानि जुगाव जेबो जायाानाना
औ औ
बे आरो
जासिगोनदांलै
औ जासिगोन जोंनि समथ दा दोनथनोसै नामा
औ जासिगोन जासिगोन दे दे दे मोनफिनगोन सिगोन दाहायफोरनो मोनसिगोन दे दे